औ नोंथां औ औ आं खोनादों नोंथाङालाय?
खोनादों दे। मा खालामदों नोंथाङालाय?
दङ हारसिं। नोंथाङा?
आंबो जिरायनानैनो दङ।
अ ओंखाम जा नोंथाङा
औ जाबाय नोंथाङालाय।
आंबो जाखांबाय नोंथाङा अब्ला दा सायाव रायज्लायनो सानदों।
बिदिनोसै ओ आबहावा गुबुंले जानाय जादो औ।
अब्ला नों। नोंथाङा आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव एसे फोरमायग्रोनानै बा जागायग्रोना होदो।
औ औ दे दा आबहावा गुबुंले जानायखौथ'। ओरैबायदि जाहैबाय औ जाहाथे दंफां लाइफां गायनाय बेफोरखौ खम जाबानो आरो दंफां लाइफां औ। दानफायलाबायनानै आरो दाखोर दालाफोरखौ जानला मोनला। गारलाबायबानो आबहावाया गुबुंले जायो आरो ना
औ औ आरो गारि मथर खारनाय बारा जानाय ओंखारनाय उखुन्दै कलकारखाना बायदिनिफ्राय ओंखारनाय औ बेफोरनि थाखाय। थाखाय बांसिन माने जोंनि बे आबहावाया गुबुंलेसिन जायो होनना। साननाय जायो आरो।
औ दाथ' आरो। आबहावाया बुंनो थाङोबा बेराफारसेथिं गुबुंले जाहोगासिनो आरो बेराफारसेथिं बिथिं होबथानायबो। दङ।
औ औ नाथाय जों गुबुंले। जानायखौसो बांसिन नुनो मोनो। मानो होनोब्ला आबहावाखौ होबथानायनि सिगां औ औ बे बेखौ कलकारखाना गायसननायखौ माने जों आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय होब थानो थाखाय बेखौ कलकारखाना गायसननायखौ। होबथानो नांगौ गिबियावनो औ औ अब्लासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन औ औ बेनि अनगायैबोथ' गोबां बिफां लाइफां
दानफायोब्लाबो ओम औ
दानफायनायनि अनगायै गायनांगौ गायोब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो बा
गोग्गो थागोन उम औ दा दाथ' आबहावायाथ' गुबुंले जायोब्ला बिनिफ्रायथ' रैखा मोननो थाखाय बिदिनो आरो साब सिखोन खालामनांसिगोन
औ औ बिफां लाइफां गोबां गायनांगौ। गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो आबहावा खौ गुबुंले खालामो नालाय बेखौबो खम खालामनांगोन।
औ आरो गारि मथरनि जि आवाज औ बेखौबोथ' बिफां गायोबा
नि थाखायबो औ औ बिनि थाखायबो। सोदोब जायखौ होनो गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय।
औ बेफोरखौबो होबथानो हायो आरो औ दंफां औ खम जायो।
औ औ बेखौ दंफां लाइफां गायनानै बायदिसिन सिना बाहायनायखौ खम खालामनानै बे खौ माने होबथानो हानाय जायो।
जिहेतु आबहावायाव औ बार दै सान। अख्रां बेबायाददि जायो जाहैबाय। दा बहुत माने बाराबो गुबुंले जानो हमगासिनो दै गुबुंले जानो हमगासिनो हा बिदिनो गुबुंले जानो हमगासिनो आरो।
औ मोनसे मोनसे जाहोननि थाखायनो गासैबो ओ जायो होनना सानना लानाय जायो मानो होनब्ला आं हावा गुबुंनाय लोगो लोगो बिथिंजाय हाग गेब्रेंनायाबो थाखायो सोदोब गेब्रेंनायाबो थाखायो।
बिदिनो आबहावाया बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय गेब्रेनो बिफां लाइफां दानफायोब्ला
औ औ दाथ' आरो जिउ खुंनायाव रायावबो खहा जायो जाहैबाय एसे गोब्राब जायो।
औ औ औ मानो होनना बुङोब्ला सुबुं माहारिया बे औ अक्सिजेननि थाखायसो थांनानै थायो नालाय बेखौ जों अक्सिजेनखौ बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जो मोनो नालाय औ। बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ औ औ बारायनो नांगौ औ। फांसे दंफां गायफां दंफां दानफायनायनि सिगां। जेसे हायो फांबा हायो जिथा। हायो बेसे बिफां गायग्रोनांगौ जायो।
दा आरो बेफोरनिफ्राय जिहेथु जोंनि सुबुंफोराथ' एसे एनै मावनांसिगोन आरो। देरसिन बिनिफ्राय आफ। पट दानो नांगोन आरो ग्रुप। जायखौ बुङो औ आफाद दानानै बेखौ।
बिफां लाइफां दानफायनाङा होननानै बेफोरखौ साब सिखोन ओनसोलखौ। जायगाखौ साब सिखोन लाखिनाय बेनि थाखाय मोनसे। जयै आफाद आफाद दानानै बिदिनो मेल मि। थिं खुंलायनांगौ बिनि बेयाव फोरमायनानै होलायनांगौ औ औ सासेया सासे खौ फोरमायनानै होनांगौ बि बिदिनो सासेनि उनाव सासे बि बिदिनो गासैखौबो फोरमायोब्लासो गासैबो औ औ बुजि औ बुजिनानै बिदिनो गास सिबआ हौवाखौ रैखाथि होनो हागोन अब्लासो।
खुंनानै बेफोरखौ खौ बुजायनो रोंनांगोन आरो
बेखायनो जोङो बा जुनाव बिफां लाइफां गायनानै जेरै आबहावा सान फालिनाय जायो औ बेफोरबायदिनो आबहावा सान होननानै बाज दिनावल' बिफां लाइफां गायनानै थाब्लानो जाया मानो होनब्ला बिफां लाइफां गायनाय लोगोसे बेखौ माने जोङो जो जोथोनबो लानो नांगोन। बिफांखौ औ बा जुन बा जुन आबहावा सान होननानै बिफांखौ गायनानैल' दोनबा जाया मानो होनोब्ला बे बि बिफाङा ओ माबाफोर जिब जुनारा सात
जादों नामा औ बेखौबो नायनांगोन औ आरो औ बिफाङा थांनानै थानो थाखाय औ दै होनांगोन हासार होनांगोन औ आरो बिफांखौ रैखाथि होनो थाखाय बेराबो दुमनानै होनांगोन। औ
सुबुं जों सुबुं माहारियानो
मावनांगोन औ औ बिफांनोथ' आरो बार बो नांगौ दै
औ औ औ औ औ बेखायनो मोनसे मोजां जेराव बिफां लाइफां बिफाङा थानानै
औ दाथ' आरो औ आबहावा गुबुंनायखौ आबहावा गुबुंनायखौथ' गुबुंले जानायखौथ' रैखा खालामनो थाखाय दा बे मोनसे आयदायानोसै आरो। बिफां गायनाय बे बिफां गायनायनिफ्रायनो औ बांसिन साबसिन खालामनो हायो आरो
औ नोंथांनि बायदिब्ला बिफांखौथ' जों गायनांगौ। बे माने सान सानफ्रोमबो बिफां लाइफां गायोब्लासो जों आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन नालाय नोंथाङा दासिमाव माने बेसेबां बिफां गायखो बा मा मा बिफां गायखो
औ आंथ' दा हिसाब गैया माने गोबां गायबाय आरोना जेरै बिदिनो जाय बिफांनिफ्राय फिथाइबो मोनजायो बे बिफांखौबो गायनाय जायो थाइजौ औ थालिर बिदिनो ओ सफारि दंफां बुहुद बिद बिदि आरो गायबाय जाम दंफां बिदि नारें खमला ना रें बिदि गायनाय जाबाय आरो औ आरो जि दंफांनिफ्राय मोजाङै अक्सिजेन मोनो बेख खौ बेफोरखौबो गायनाय जायो औ जेरै अरायसोमखोर लाइफां आं नंङा होमब्ला औ नोंथाङालाय बेसेबां गायफेरखो?
आंनाबो बिदिनो सानथ्रनो हायै गायबाय जेसे हायो जोङो सानसेयाव आंनि बादिब्ला सान सानसेयाव सुबुङा ओरैनो जिरायनानै खामानि मावनानै थायो ओरैनो बेखार समखौ ओरैनो बेलेग गुबुन खामानियाव ह गारा लासे बिफांखौ ओ सानसेयाव हमैब्लाबो औ फांबा बिफांबा बिफां गायथारनांगौ औ आरो बेखौ गायनानैल' दोनबाथ' जाखाया बेखायनो बेखौ जोथोनबो लानांगौ माने सानसेयाव एसेबां जोथोन लानो हायाब्लाबो खननै आंनि बादिब्ला खननै जोथोन लानाया
लानाया
मानो होनब्ला बेयाव दैनि गोनांथि जायो फुङाव खेबसे दै औ दै होनानै बिफांखौ खे खेबसे नायबाय औ औ औ औ बेनि उनावहाय मोनाबिलि बा बेलासि समाव खनसे जोथोन लाबावनांगौ बिदिनो गोबां औ औ जेरै जोङो सुबुं माहारिखौ उन्दै गथ' गथ'खौ जेरै जोथोन लायो बिमा बिफाया मोस्रोम अरसि मा अरसि फेदेरो फोलावो बेफोरबायदिनो बेखौबो जोंनि जिउआव गोनां नुवा ना बे नङाबानो जों थांनानै थानो ह बेनि थाखाय औ बेनि थाखाय बेखौ माने गोबां जोथोन लानांगौ
जेरै आबहावा गुबुंले फोरबायदिखौ माने ओ फरायसालि फोराव जेरै बिजाबफोरावबो आयदा हिसाबै सोनानै होनांगौ आरो ना
औ औ
जाहाथे गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो बुजिबोथों औ मिथिबोथों मा खालाम खालामबा आबहावाया गु
उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो हाथों जाहाथे इयुनाव जेबो खवा दा जा जों सुबुं माहारिनि जेबो औ बेरामा जेराव दा गोग्लैथों मानो होनोब्ला आबहावा गुबुंनाय जों ओ जेरै ओ आबहावाया गुबु बुङो बेफोरबाय दिनो सुबुं माहारियाव माहारिनियावबोथ' आबहावा गुबुंनाय लोगो लोगो ओ बारजों लोगोसे गासै सैबो ज्रि गेस जा गेसारि मुवा बा गेसफोरा सुबुंनि सिङाव हाबो औ बेनि बेनि थाखाय माने सुबुङा बेमार आ जार दा जानाङाथों होननानै दाजाथों होननानै उन्दै समनिफ्रायनो माने गथ'खौ फोरमायनानै बा सिखायनानै होनांगौ औ औ औ बुजायबोनांगौ औ औ
जाहाथे गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो मिथिबोथों बिफांखौ फांसे दान फायनायनि आगोलाव फांबा गायनांगौ औ बिफांखौ गायनाय ल' जाया बे बेखौ रैखाथिबो होनांगौ औ बेफोरखौ
माबोरै रैखाथि होनांगौ मारजि होबा मोजां बेफोरखौ माने
बेफोरखौ बुजायनाया औ फोरोंगिरिनि अनगा न'खरनि बिमा-बिफा
औ औ औ औ गामिनि गासैनिबो बिबान दं। दङ मानो होनब्ला जों आबहावाखौ गो ग्गो लागायनाया लाखिनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान आबहावाया गोग्गो थानाय माने जों सुबुं माहारि यानो
औ औ औ नोंथां नंगौ दा आबहावाखौथ' आरो रैखाखौलाय खालामखानांसिगोन जों बिनि सायावनो थांनानै दं जिहेथु नङा होमबा नोंथां औ हेलौ नोंथां
औ औ नों थां
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबाव ओ दाथ' जों बुंनांगौखौ बुंबाय नङा होमब्ला नोंथां ओम
जा मोनथिगौ बेखौ बुंबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेनि सिङावनो गोबां हाबनानै दंबावो जानांगौ जेखौ जों मोनथिजोबा बेखौ बेखौ माने जोंनो जोंनि गेदेर गोलावफोरा माने फोरमायनानै होयोब्ला जों बेखौ मानि दि सोलिलांगोन आरो
जोंनोबो बुजायनांसिगोन जोंबो
औ औ जोंबो जोंनि उन्दैखौ फोरमायनानै बुजायनांसिगोन आरो उन्दैया गेदेरा बो जोंखौ फोरमायनांसिगोन
अब्ला आरो गोदोनिफ्रायथ' गोदोथ' आरो बुहुत बिफां लाइफां दंमोन नालाय दंफां दाननानै जाग्रा जेरै बादारि न होन नङा होनोमब्ला औ बेफोरबो दंमोन औ
दिनाव सुबुं अनजिमायाबो गोबां गैयामोन दानि जुगाव बा दानि दिनाव सुबुं अनजि सानफानि सायाव सानफा बारायलासिनो दङो बांलांगासिनो दङो बेफोरखौ माने होबथानो थाखायनो जोङो बिफां लाइफां खौ हायोब्ला गोबाङै गायनांगौ। सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो आबहावाया गुबुंले जायो।
बेखौनो रैखा खालामनांसिगोन आरो बयबो गोदोथ आरो खममोन नालाय। आरो आबहावायावबो गोबां बिफां लाइफां सोम दङ सोमखोर गोथां।
औ औ औ औ
गोदोथ आरो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय। बिफां लाइफांखौ एसे दाननानै। फाननानै एसे एनै खरसा राहा दिहुननाय जायोमोन आरो ना औ दाथ बिदि नंलिया कल कारखाना बांबाय उखुन्दै जाबाय गारि मथर उखुन्दै।
गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो दानि बिथिङाव। उनायो। गोदोनि गोदोनि बिथिंजों दानि बिथिं जों गोरोबनानै नायोब्ला जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो बुं जौगानायखौ दानि दिनाव जों गोबां नुनो मोनो नाथाय